नोंथां नोंथाङा आंनि बुंनाय रावखौ खोनादोंना मोजाङैनो
औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथाङा होमबा दा मा खालामना दं?
आङो दा ओरैनो दंथ'यो।
औ नोंथांनि खबरफोरा मोजाङैनो
औ मोजांथ नोंथांनियालाय?
आंनाबो मोजाङानो दं।
औ।
ओमफाय नोंथांजों आं एसे जि दानायनि बागै एसे रायलायनो बा सावरायनो सानदोंमोन आरोना।
औ औ।
नोंथाङा सावरायजागोन ना?
औ जागोन दे।
नोंथाङा जि दानायनि बागै एसे सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन।
दे बिदिब्ला नोंथाङानो सावरायग्रो दो नामा?
औ सि दानाय होनोब्लाथ' गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरा बर' आइजो फोरा गाव गावनि गाननाय जोमनाय सि जोमखौ ओ गावनो आखायजों दा गानबोदों ओ गोदोनिया थ' बांसिनानो जोङो बाजाराव बिदि बायनानै मोनामोन गाव गावनि गाननाय आरो न'खरनि हौवाफोरनि गाननाय गासैखौबो न'आवनो दानो गोनां जायोमोन आरो
औ औ
औ नो जि दानाय होननानै बुङोब्ला जोङो ओ बांसिनानो गोदोनि ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो आबौ आबौमोना फोरोंलांखानाय जेरै इन्दि इन्दि एम्फौ फिसिनानै इन्दि इन्दिखौ माने ओ इन्दिनि फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुननानै बे खुन्दुंजोंनो जोङो जि दानायखौ ओ नुनो मोनदों आरो बेनिफ्राय जि दानानै दखना दायो गामसा दायो दख'नायाबो गोबां गोबां रोखोमनि दं आरो गोदोनि बांसिन दं दखनाफोरखौनो माने माथा मायदि होनानैहाय दानायखौ जों नुनो मोनोमोन ओ दायो माथाखौ बां बांसिनानो माने एसे खम जानाय नुनो मोनसै आरो माथा दखनाफोरखौहाय दायो एसे मदार्न जाबायना बेनो थाखाय माने माने बांसिनानो सिफोरखौ बांसिन आइजोफोरा आजिखालि ओ लेखा फरायनाय जाबाय नालाय बाहेरायाव थाहैनाय जाबाय बे हिसाबै माने टाइमबो मोनलायलायला ना बिनि थाखाय माने जि दानाया एसे खम जाबाय आरो नङाबा सिगाङो माने दाजोबोमोन बांसिन गाननाय जोमनायफोरखौनो आरो सियाथ' जोंना माने गोबां रोखोमनि दङ ना माने दख'नाबो दख दख'ना बिदन ओ साला माथा आगर गोनां बिदिनो गंसे गंनै गंथाम गंब्रै बेबायदिनो सि दायोमोन आरो समायना समायना आगर बिदिनो आर'नाइ आर'नाइ दायो आरो गामसा बेबायदि न'खरावनो दानानै बेखौ माने ओ गाव गाननाय जों लोगोसे जोङो नखर सं खुंथानो थाखाय बेफोरखौ फाननानैबो जोङो रां आरजिनो हायो औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा जि दायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो नामा
औ बुंनो थाङोबाथ' दा आं जेरै आं दा जोंनि जायगायाव बा जोंनि ओनसो लाव नुनाया आरो ना
औ
जेरै जोंथ' दखान बा गलानिफ्राय जोंथ' बे खुन्दुंखौ जोंथ' लाबोखानांगौ नङा होनबा बांसिनै जोंनि जाय गायाव दाथ' बेबायदि दख'ना लांगा दख'ना बा हासुं दख'ना बेबायदि खौ दानायखौ जों नुनो मोनला जेरै हौवासाफोरनि गाम जा बा जोंनिबा बि फालि आरनाइ दानाय बहुद खमखौनो बुंजायो
औ औ खमानो जाबाय औ
जों दानो होननानै थाङोब्ला जोंथ' खुन्दुंखौथ' जोंथ' गलाबा दखाननिफ्राय जोंथ' बायना लाबोखानांगोन नङा होमबा नोंथां जोङो गिबियावनो नो माने ओंखामखो बा गेफे बा ग्लब ग्लब बेबायदि जों माने बेखौ बेबायदि खालामना लाग्रोयो आरो ना
औ औ
जों बे खुन्दुंखौ जों माइदि होनो थाखाय बेखौ जोङो सोंखाङो गल' गल' माने संलिनानै बे बायदिनो एसे सुगाहोसिगोन आरो ना सुगा होनानै दै एसे होनानै जों बेखौ माने माइदिखौ खुन्दुंखौ जों माइदि होना जों जेरैबायदि जों सिख नुयो बा नाफ्लेयो आरो ना बेखौ जों नाफ्लेखांनानै एबा दास्रिखांनानै जों माने सान्दौ नांहा हां बा सायहा नांहां बेबायदि दोमैलु माने एसे गुरै जायगायाव दोनो आरोना
औ
जेरै जों सान्दुं गोसायाव दोनोबाबो जोंहा माने माइदि होनाय नालाय एसे माने गोरा बेबायदि जायो आरोना जों खुन्दुं थोंनो थाखाय एसे माने खस्थ' जायो आरो
उम
जोंथ' बेबायदि खालामनानै जों जिखौ सोंनो थाखाय बा दानो थाखाय जोंथ' सोंखाथारनांगोन बा बबिन बा मुस्रायाव जोंथ' जेन्थेरजों जोंथ' खुन्दुंखौ माने थुनना लानांगौ आरो ना बेखौ सोंखांनायनि उनावसो जों हिसानखौ जों सोंनो हागोन। जेरै हिसान सोंनायाव जा साम फेर रासो नोंथांमोनथिं गुबुन गुबुन माने रावजों बुंजायोबो जानो हानाय बा मुंखौ बुङोबो जानो हानाय जे जोंनि ओनसोलाव बा गनसा सामफेर रासो बा गान्दै बेफोरबायदि नांगौ जायो आरो।
औ
जों गनसाखौ जोंनो नांगौ खिनिखौ जों औवानिफ्राय बानायना लायो।
औ औ
खायफाया माने गनसाबोयो। जेब्ला जोङो हिसानखौ माने सोंखांना जों थोरो अब्ला जों खायफाया बेबायदिनो बाथ्रि खागसबो होनाय जायो। खायफाया गनसाबो होनाय जायो आरोना बेखौ जोङो सों नाय नांगौखिना हिसाब बा गोलावखौ जोङो जुखिनानै जों लानाय जायो। बेखौ जुखिनानै जों मा ने बा गोजा गाबनि बा गोसोम गाबनि जों माने एसे थिन होना लायो आरोना जाहाथे दानायाव जोंना माने मोनथियो। बेफोरबायदि जोङो सोंखांनानै जेनबा जों रासो खायनाय खाय खायो। ओमफ्राय जों थोरनो समाव एसे जि थो जायो नालाय। सोंबा बेखौ जों माने जिथोखौ माने बोस्रांनो थाखाय जों खानजुंजोंबो हनाय जायो। ओमफ्राय जों औवानि हासिब फिसाजोंबो जों माने बेखौ हनाय जायो आरो। जाहाथे बे रा सुआव जेनेबा जेथोआ नांथाहैया बेफोरबायदि आरो जों जोंथ' हिसानखौ सोंखांनायनि उनाव जों थ' नोखौथ' खनखा थारनांगौ नङा होमबा नोंथां? जोंनोनिफ्रायसो माने खुनदुं माने दानायखौ जों माने सोलाय सोल' खालामनो हायो नङा होनबा?
औ।
जोंथ' जि दानो थाखाय जोंनोबोथ' थाथिखाल नोंथांमोननि राव मा बुङो आं बेखौ मिनथिथ'ला जोंनि ओनसोलाव दाथ' बे दाग्रा जोंनि जायगाथिंथ' थाथि खाल बा खाल बेबायदि बुङो आरो।
अ जोंनिथिं साल गान्दै बिदि बुङो आरो।
औ औ।
औ
बेनि गेजेरावनो जों जेरै बिहुवान हैबाथ' जोङो फुलबो दिखांनो हायो। फुलबो एरनो हायो खायफाया फुल एरनाय मोजां मोनो खायफाया मोजां मोनो।
औ औ।
ओमफ्रायथ' गामसा थ' गामसायावथ' जों बेबायदि दानि जुगावथ' ओंखारदों आर'नाइनि गामसा जेन'बा फार फार बा आवथियाव माने आर'नाइ होलायनाय
औ।
नोंथाङा आरो मोनथिबावनाय एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ सि दानायावथ' उम आं आर'नाइनि बागै एसे सोंनोसै नोंथांनियाव
औ।
आर'नाइआव ओरैनो मा मा आगरफोरखौ होनाय जायो।
ओरै आरो आरानावथ' जोंहा बेखौ आंनि बुंनायजों मानसिफोरनि बुंनायजों एसे आलदाबो जानो हागौ। जेरै जोंनि ओनसोलाव जे बुङो बेखौनो बुंनो थांसै नाया जेरै जों बेखौ हाजो बुङो आरो ना ओरै हाय भाराव गोजौ गाहाय गोजौ गाहाय बेबायदि थायो नालाय औ जों बे बेखौ हाजो महर बुङो आरो ना ओमफ्राय जों बे गुल गुल खौ जों माने बेखौ सान महर बुङो आरोना
अ
बेयाव आगर दिखांनायाव खायफा खायफाया ओ बे आगर दिखांनायाव माने गाब गोनां खुन्दुंखौ होनाय जायो आरो ना ओ जों मोनथिनाय बादिब्ला बे माने मेगन दौनाय बा मेगन होनाय बेबायदि बुङो आरो जेरै जोङो थ' गोबां गाबनि जों दानो हायो नङा होनबा गोजा गो थां गोसोम गुफुर बायदि बायदि आरो नोंथांनिफ्राय आं एसे मोनथिनो लुबै होबाय आं माने गोबां माने एखौ मिथिया आरो आं जि एसे जोंनि जायगायाव नुनाय बेखौ बुंनाय जाब दाबाइ
औ जोंनिया माने ओरै आरो आर'नाइावहायथ' माने जोंनिया आर'नायाव हाजो आगरा थाथारनांगोन हाजो आगर गैयाबाथाय जोंनिया आर'नाइ जानाय नङा एनिफ्राय बै गेजेराव थायो आगर थानाया नोङो गुबुन गुबुन आगरफोरखौबो एरनो हायो
औ औ
ओ माने दा बांसिन सोलिसावनाय आगरखौ माने जोङो जोंनिथिंजा खांख्रिखला आगर होननानै बुङो आरो। औ। बेखौ खांख्रि खला बायदि नुयो नालाय। इखौ एसे खांख्रिखला आगर ओमफाय बिदिनो बिबारफोर फुल बिबार बेबायदिबो जोङो एरनो हायो। बेयाव माने गेजेराव एरनाया जिखिनि जाया माने जिखिनि आगर एरनो हायो बे खौ एरनो हायो आरो गथ' दा जाय आ जायखि जाया आगरबाबो जायो खिन्थु जोङो जिं जिंआवहाय हाजो आगरा थाथारनांगोन आरो। होनबासो आर'नाय जागोन औ। ओमफ्राय ओ दख'नाफोराबो बेबायदिनो आरोना दख'नायाव जोंनिया जोंनिथिंबो माने माइदि होनाया बे सेमानो एखे एके माने ओंखामजों होयो आरो ओंखामखौ माने ओ रुग्रोनानै खुन्दुंखौबो बेयावनो रुफा नानै बेबायदिनो खालामो।
औ।
आरो खायसे बायदिया माने आथाजोंबो मायदिखौ होनाय नुनो मोन्दों आरो। आङो आथाखौ दै गुदुङाव होनानै ओमफ्राय खुन्दुंखौ बेबायदि दास्रिनानै उनावहाय दाङा नाथायाव बेबायदि थुनख्लायनानै फोराननानै दोननाय बेबायदि नुदों आरो। औ। माने बेबायदि खालामनानै उनावहाय सोंबाय माने बे ओ सि माने खालामनो थाखाय बे माबानायखौ बेखौ जोंनिया माने इसान सोंनाय होननानै बुङो आरो
औ औ औ।
इसान सोंनानै बेबायदि गावबागाव मा खालारनि दानो जोंनिया दख'नायाथ' गोबां खाालारनि दङ। गोबां खालार बेबायदि दायो आरो आमफाय दख'ना बि दन होनबाथाय गेजेर गेजेर गुबुन गुबुन खालारनि फिसा फिसा बेबायदि बोनानै माने बोनानै दानाय बेखौनो होनो आरो बे खौ बे बिदन होनो बेयाव आगर थाया आरो दख'ना बिदनाव बेबायदि आमफ्राय उम ओ गामसायाबो बिब्दिनो गामसाखौबो जों गुबुन गुबुन ओ माने गुबुन गुबुन खालारनि दायो आरो ओस सोरबा बायदिया ग्राफ ग्राफ बायदिबो बाद दायो सोरबा बायदिया प्लेन बाद नायो बेबायदिनों जिं जि जिङावल' होनाय बेबायदि बेबायदि दायो आरो। एनिफ्राय बै दायो आथिखालाव जे माने आर'नाइ आगर माने हाजो आगर एरलायनाय गामसा ओंखारदों ना बियो बिखो माने खोब माने बियो गोदान आरो।
औ औ।
माने बांद्राय सम जायाखै बियो। जोंनि बर'नियाव फैनाया ओ गोदो फाय गोदो गोदायनि गामसा फोराव जोंना आगर थायामोन ओरैनो फारि लाखावनाय बेबायदि
औ औ नोंथां जोंना समा जाबायमोन नामा।
जाबाय
दे नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय थाबाय नों
औ औ दे माब्लाबा आरो ताइम मोनबा रायलायबावनस ओइ औ दे। उम।